हेलौ। हेलौ।
हेलौ। हेलौ।
हेलौ।
औ खोनादों।
हेलौ।
औ हेलौ। हेलौ औ खोनादों।
हेलौ
हेलौ
हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि रावखौ खोनाफैयाखै मोजां
हेलौ
हेलौ
हेलौ
हेलौ औ
औ नोंथांनि रावा थाबथा थाबथा फैदों
औ हसपट लानायसो माने
औ हेलौ
हेलौ हेलौ
नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ?
औ दं बिदिनो जिरायना।
हेलौ
हेलौ
औ
औ दं बिदिनो जिरायना।
बेस्ट' नामा नोंथाङा?
औ बेस्थ' नङा दे।
औ बिदिबा आं मोनसे आयदानि सायावर' सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथांजों हागोन ना? हेलौ हेलौ हेलै नोंथां उम हेलौ